हेल' औ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां आंनि आवासखौ
औ खोनादों, खोनादों
औ दालाय नोंथाङालाय अबाव दं?
आङो नै ओ गामियावनो दं
गामियावनोना ओ नोंथाङा जानाय लोंनायखौ जाखांबाय नाङा?
आङो जाथ'वाखै नै दसे सम बोरायदों माने कारेन्ट गैयाना
ओ ओ ओ जाथ'वाखैनो होनबा ना
ओहो
औ औ आंबो जाथ'वाखैनो नै आंबो दसे सम माने लामाजों सो ओंखारला बदों माने एसे गोलोम बोथोरबोना न'आवबो थानो हाया, ओंखायनो एसे थाबायला बायदों माने ए एकस्रासाइस मदेल बायदि उम माने औ नोंथाङा फ्रिबालाय माने आं मोननैसो ओ बे बेमारनि एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आं
आदसा औ बेथ' बेथ' टपिकआ बुहुद मोजां आंबो एसे सावरायगोन
औ नोंथाङा फ्रि औ औ नोंथाङा फ्रिबालाय आङो मोननैसो कुइसन बा ओ आंनि रोंगौथिखौ माने ओ फोरमायनो सानदोंमोन आरो ओ
आदसा औ औ जागोन दे।
जों माने नुनो थांदों गोदो गोदाय आरो दानि जुगावहाय माने बेमार आजारखौ बुहुद नुनो बायदि मोनदों माने जोङो आं नुनायाव मोनदों माने जानाय-लोंनाय आरो जोंनि बेमार आजारफ्रा बुहुद बांलांगासिनो दं
औ।
औ माने आं नोंथांनाव माने ओ मिथिनो लुबैदों माने जेनेबा जोंनि बेमारा जानाय लोंनायनिफ्राय जादोंना एसे मैगं थां मैगं थाइगंनिफ्राय जादोंना। बेफोर बेमारखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बोरै जोंनि मोदोमफोरखौ ओ फुंनायखौ बोरै जों फेसेमनो हागोन बा हामनाय मानसिया बोरै फुंनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायबा मोजां जागोन आरो
आदसा औ होमबा बिथाङा माने आंजों देहानि सोमोन्दै माने बेमार आजार बा मा थिया फुंनाय मानाय बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनो सानो आरोना माने आं बेखौनो बुंगोन जे दाथ' जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरनि गेजेराव जायो। आरो जोंनि जोंनि दा मा ओ बेमार आजाराबो मानसिनाव जायो जानायालाय खिन्थु जोङो फाहामनोबो गोरलैखा दानि समाव माने जोङो मानो जायो होनबा जोङो जानाय लोंनाया अभार माने ओ बायरा द-दखाना जों फास्ट फुड होनो बेफोर जानाया जोंहा बारा जायो मानो होनबा जों उम बेफोरखौ जानो गोथावसो मोनो जेसेनो जायो एसेनो मानसिनि देहाया माने गाज्रि जालाङो बेफोरबायदि आरो नों दा गोथाव मोन्दों होननानै अभार जागोना अभारनि साइद एथु एफेक्ट जायो अब्ला जोंनि मोदोमा खस्थ' मोनो आरो जेरै जोङो मोजां जाबा जोंनि देहाया मो जां थागोन हमनाला जों मैगं थाइगं मोजाङै फ्रेस माल जोङो गोथां बुस्थु फिथाइ सामथाइ न न'नि फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जायोबा जोंनि देहायाबो मोजां जायो आरो जोङो थाजाबो थायो बा जोङो बायहेरानि बायहेरानि दखाननि बा जों थाव होनाय बांसिन जायोबा जोंनि देहायाबो दुरबल जायो आरो जानाय लोंनायाबो थिग जाया मानोना जों गोथावखौल' नागिरो गोथावखौ नागिरनानै जों बेफोरखौ जायो दा मैगं थाइगं जाया बेफोरबायदि माने बुहुद माने जानो माने जानाय लोंनायनि थाखायबो जायो आरो आतसा ओफ्राय
माने आंबो नुनो मोनदों बेमारफोरखौ एसे मोनदांदों माने जों आं नोंथां होननाय बायदि बिदि माने जानाय लोंनायनिफ्रायबो जों माने जोङो ओ बेदर बायदिसिना ना बेदरखौ जों जायो नङा दालाय नोंथां औ माने औ जों औ जों नुनो मोनदों माने जोङो बेदर नाफोरखौ जाबाबो जों एसे एनै जानो
औ माने जों बुरजाखौ लुुबैयो बुरजा जानाय मानाय औ नोंथांनि आवाजा एसे थाबथादों
औ खोनाबायना नोंथां
औ औ आवासआ एसे थाबथाबोदों दा एसे मोजां जायगायाव थालाय बिथाङा
दा दालाय नोंथां
औ औ दा उम
औ औ नोंथाङा हेल' खोनादोंना नोंथां हेलौ आंना रायलाय जागासिनो दं।